औ नोंथां
औ खोनादों ना नोंथाङा? गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां। औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि ओ बर' समाजावहाय आबादखौ मा मा बोथोर बोथोरावहाय मावो बेनि बागैहाय आं नोंथांनो फंनैसो सावरायनो होननानै सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ ओ बिदिब्ला नोंथा आंङो गिबियावनो सावरायग्रोनानै होनोसै आबादनि सोमोन्दै। औ ओ बिदिब्लाथ' जोंना नों थां आबाद होनोब्लाथ' जोंना गोबां रोखोमनि आबाद मावो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो ओ दैज्लां बो थोराव मावनाय आबाद बा जोङो मेसें बोथोराव मावनाय आबाद बेबायदिनो आबादखौ जोंनि बर' समाजावहाय गोबां जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोर सौफैदों नङा होमबा नोंथां गिबियावनो जोङो दैज्लां बोथोरावहाय माइ आ बादखौ जोङो मावनो लाग्रोयो आरोना नोंथां जोंनाव माइ आबाद उम गासैखौबो जोङो बर' सुबुंफोरखौनोहाय ओ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां। ओ मानो होनोब्ला जोंना माइ आबाद मावबोलासो जोङो जानो थाखाय माइरं मोनो नङा होमबा नोंथां? बेजोंसो जोंना बोसोरसेनि था खाय ओ माइ आबादखौ जोङो मावनो लाखायो आरोना नोंथां जाहाथे जोङो बै बोसोरसेयावहाय जाहाथे जोङो जेबो उसुबिदा जाया। बेनि थाखायनो जोङो गिबियावनो दैज्लां बोथोर सफैयोबोला माइ आबादखौ मावग्रोयो आरोना नोंथां। औ ओ जोङो बेयावनोहाय आबादखौ माबोरैहाय मावो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो ओ माइज्लि जाय खौ बुङो बे माइनि जोलै बेखौ जोंनो नांग्रोगोन आरोना नोंथां ओ बेयावहाय जोङो बे खौ माबोरैहाय मोननो होनोब्ला जोङो ओ दानि आथिखाल मुगायावथ' जोंना गो बां नारसारि ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां ओ बे नारसारिफोराव जोङो माइज्लिखौ लायनांगोन बायनानैहाय नङाबा जोङो बोसोरसे सिगां माव मावनाय माइ जेरैहाय जोङो बे माइखौहाय दोनना दोननाय जायो आरोना नोंथां। ओ बेखौनो जोङो बस्था बा जेरैहाय प्लास्टिकनि बस्था बा फाथोनि बस्था बेयाव ओ सोना दोनना नानैहाय जोङो बेखौ ओ दैयाव बा फुख्रियाव सोना दोनो आरोना नोंथां। ओ साननै सानथामनि थाखाय। ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ बैनि फ्राय दैनिफ्राय बोखांनानै ओ हायाव दोननाय जायो आरोना नोंथां जाहाथे बेनि फाय गाजा ओंखारो बेनि उनावहाय जोङो जि जायगायाव खोथियाखौ फोगोन बे जायगाखौ जोङो गिबियावनो ओ दै होनानैहाय बेयाव अखानि दै बा दैमानि दै सोनानैहाय नङाबोला जोङो ओ मिसिनफोरजोंहाय दै सारनानै बे हाखौहाय गुरै खालामनानै हालेवनानैहाय मोजांनो जोङो दोलो दोलो खालाम नानै लाग्रोनांगोन आरो ना नों थां ओ बेनि उनावहाय जोङो मै होनाय जायो आरोना नोंथां। जों दानि आथिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोंना गोबांखौनो ओ मै होयिखौ ओ नुला आरोना नोंथां। बिदिनो जोंना मानो होनो ब्ला जोंनि दानि आथिखाल मुगायावथ' गोबाङानो मोसौजों हालेवला जेरैहाय जोंना ट्रेक्टर ओंखारबाय। जायनि जाहोनाव जोङो मैबो होनायखौ नुनो मोनला आरोना नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोङो जेब्लाना बे खोथियाखौ फोगोन अब्ला बै खोथियाया से माससोनि उनावहाय ओ गायनो थाखाय रेडि जायो आरोना नोंथां बे रेडि जायोब्ला जोङो बेखौ फुनानैहाय बेबायदिनो गामिनि माखासे आइजोफोरखौ बा लाइमोन सिख्लाफोरखौहाय लिंनानै जोङो माइ आबादखौ गायनो लेंहरो आरो ना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोङो माइ आबादखौ गायनानै बिदिनो जोंनो नांगौ रोखोमै जेब्लाना बेयाव दै नांगोन दै सोना होनांगोन बा जोङो जेब्ला बेयाव हासार होनो सम जायो अब्ला जोङो बेयाव हासार होनांगोन अब्लानो जोंना माइ आबाद मोजां जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
बेनि अनगायैबो जोंनिया दैज्लां बोथोराव गोबां मैगंनि आबाद मावो आरोना नोंथां ओ जेरैहाय जोङो जिंखानिनो आबाद होन बा सबाय बिमानिनो आबाद बा जोङो थासनि आबाद था सुमलिनि आबाद बायदिसिना आबाद जोंना दैज्लां बोथोराव मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ जोङो आबाद नि अनगायैबो जोंनिया दानियाव बर सुबुंफोरखौहाय जोङो गोबांखौनो नुनो मोनदों जे जोङो फिथाइ सामथाइनि आबादबो जोङो मावनायखौ नुनो मोनसै आरोना नों
औ नोंथां
औ जेरैहाय जोङो बेबायदि फिथाइ सामथाइखौ मावनानैबाबो जोङो मुलाम्फा मोननो हायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो ओ बोरै बैग्रिनि आबाद बा जोङो द्रागन फिथाइनि आबाद थाइजौनि आबाद थालिर फिथाइनि आबाद गोबां आबाद मावनानैहाय जोंनो सासे जौगासार सुबुं बुंजानो हायो आरोना नोंथां जेरैहाय आबाद मावनानैनो जोङो गावनि नखरखौबो जोङो मोजाङै सामलायलांनो हायो बा जोङो आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो रांखावरिबो खामायनो हायो आरोना नोंथां ओ जोङो दा आथिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला नोंथां जोंनियाथ दानि मुगायाव आबादखौ गोबाङानो राज नारिख मुलि बाहायनानैसो बांसिन गायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ बेबायदि रासायनारि मुलि बाहायनायनि जाहनावनो जोंना माखासे सुबुंफोराहाय बेमार आजाराव गोग्लैनो गोनां जाबाय आरो ना नोंथां जेरैहाय जों उदैयाव बेदर जानाय बा फाथर जानाय बेबायदि गोबां बेरामा जोंना मैगं थाइगं जानायनि जाहनावनो जायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना दानियावथ गोबां मुलि ओंखारबाय जेरैहाय जोङो हरसेनि बिथोरावनो जोङो थाइजौ बा थालिर बो फोमोननो हायो जोङो मै थाइगंखौबो हरसेनि बिथोरावनो मुलि होनानै बेहाय जोङो देरनानै देरहोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां नोंसोरनिखिबो जोङो दैज्लां बोथोर बा मेसें बोथोरावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो
औ नोंथां हागोन नोंथां ओ जोंहा आबाद मावनाय होनोब्ला गोबां मैगं थाइगं एबा माखासे जानाय लोंनाय एबा फिथाइ सामथाइ बेफोरनि आबाद मावनाय जायो जेरै जों आबाद मावनो थाखाय ओ गिबियावनो जोङो। ओ साखाथिनि न'नि साखाथिनि हायाव ओ जे हाग्रा बंग्राखौ जोङो एवस्रांनानै बेखौ बे हाग्राया जेब्ला रानो अब्ला बेखौ सावना होनाय जायो। बेखौ सावखांनिनि उनाव जोंहा ओ हाग्राखौ साफा खालायनानै बेहाय हालेवनाय जायो आरो। जेरै जों मोसौ नङाबा ट्रेक्टरजों एवनाय जायो, दानि जुगाव बांसिनानो ओ टेक्टरजों हालेवनायखौ नुनो मोनसै। मानोना गोदोनि जुगनिफ्राय दानि जुगाव बांसिनानो सोलायबोबाय। मानोना ओ दानि जुगाव ओ बांसिनानो न' न'आव मोसौआ गैलिया आरो।
औ औ नोंगौ।
बेनि थाखाय बांसिनानो ट्रेक्टरजों हाल एवनायखौ नुनो मोनसै। दा जोंहा हाल एव खांनायनि उनाव ओ माखासे जे मैगंनि जोलैफोर जेरै जों हाथाय बाजारावबो मोनो आरो लोगोसे न'आवबो जोङो जोलै दोननो हायो जेरै जों हाथाब थाइ बाजाराव माखासे ओ फिथाइ सामथाय ओ मैगं थाइगंफोरनि ओ बेगर जोलै फोर बेफोरखौ लायनानै जोङो माने जे जायगाखौ हालौदों बेहाय ओ फोनानै होफैनाय जायो आरो। बेखौ फोखांनायनि उनाव जोङो माखासे हासारबो सारनाय होनाय जायो। ओ हासार सारनानै जेराव जों मोसौनि गोबोरखिखौनो होनाय जायो जायखौ हासारबो बुंनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो बे मैगं फोनाय जायगायाव ओ जे दाउमा दाउसा, बोरमा, मोसौ, अमा
औ औ।
जुनारफ्रा हाबनानै जे जोंनि आबादखौ खहा खालामा बिनि थाखाय जोङो ओ बेरा दुमनानै होनाय जायो। बेयाव जों औवा बेरा नङाब्ला मुस्रिफोर नङाब्ला नेटफोर बिदि ओ बेरा होनानै दोन ओ दोननाय जायो आरो। जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि सुबुं माहारिनि जाग्रा आदार जेरै ओ माइ
औ औ।
जों माइरं जानो थाखाय माइ गायनाय जायो, ओंखाम जानो थाखाय जेराव जों माइखौ गायनोबा जोंनो ओ दै थानाय दै थाग्रा दुब्लिनि गोनांथि जायो जेराव जों
बे माइया ओ दैजोंसो जायो नालाय। जोंहा
औ।
गायनो थाखाय दुब्लिनि गोनांथि जायो। बे दुब्लिखौ जोङो हाग्रा साफा खालायनानै ओ ट्रेक्टर नङाब्ला मोसौजों हालेवनानै
औ औ।
ओ जे जोंनि थांनाय बोसोराव दोनखानाय जे माइ जोलै माइ गुथि बेखौ जोङो बस्थासे नङाब्ला बस्थानै दोननानै बेहाय दैयाव सोमनानै दोननाय जायो। बे दैयाव सोमनानै जों बेखौ गाजा बेर होनाय जायो आरो। बेखौ जेब्ला गाजा बेरो अब्ला जों बेहाय ओ फोनानै होनाय जायो आरो। बियो बेखौ फोखांनायनि उनाव जेब्ला बियो एसे देरो अब्ला जों बेहाय माखासे हासारबो होनाय जायो। जायखौ ओ रा सायनारि हासार होनो। बिनि उनाव बेहाय बेरा दुमना होनाय जायो। मोसौ-बोरमा हाबनो हायिनि थाखाय बेनि फ्राय जों बेखौ एसे गोजौ जायोब्ला जों बेखौ फुनाय जायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
बेखौ फुनानै मुथा-मुथा खानानै लाग्रोनाय जायो। ओ जायखौ जोङो बुङो ओ मोनसे मुथायाव जोङो बेखौ आखासे दांग्रि आखासे होनाय जायो बेनिफ्राय ओ बेखौ आदथा मुथाजों जोङो दांग्रिसे बुंनाय जायो आरो।
नोंगौ नोंगौ
ओ बेखौ गायस्लायनो थाखाय जोंहा दुब्लि गुवार नि नां-गोनांथि जायो ओ जे-जे जायगायाव दै दं बेखौ जोङो हालौवनानै ओ बेहाय जोङो फिनथाम हालौवनाय जायो।
औ औ
जायखौ जोङो फासआव हाग्रा-बंग्रानि थाखाय एवस्रानाय जायो। बिनि उनाव सेकेण्डआव एसे साफा खालायनानै ओ एवनाय जायो बेनि उनाव जोङो हाखौ एगदमबारे ओ मोनग्लि होनानै जोङो बै जे फुनाय खोथिया बेखौ जोङो गायफैनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो बे खोथियाया खौ गायफैनाय जे माइ गायनाय होनो बेखौ। ओ बेनिफ्राय माखासे मेडिसिनबो सारनाय जायो। जाहाथे बेहाय एम्फौ-एनला दाावमा-दाउसा ओ हाबनानै जानानै जाहा थे जोंनि माइ गायनायखौ खहा खालामा ओ बेनिफ्राय बे माइ गायनाया जेब्ला देरनानै फिथाइ थायो बेनिफ्राय ओ मोन
औ औ नोंगौ नोंथां।
बे मोनोब्ला जों बेनिफ्राय। ओ खासि लानानै हानानै बेखौ न'आव न'आव नङाब्ला दुब्लियावनो ओ बजा खानानै दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो मिस
खोनादोंना नोंथाङा? बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां ओ उनफोराव सावरायसिगोन नोंथां।
औ नोंथां दे जागोन गोजोनथों नोंथां औ। औ साबायखर नोंथां।